औ खोनादों। नोंथाङा दायो फि औ खोनादों नोंथां
हेलव?
ओं खोनादों।
ओं।
नोंथाङा दायो फ्रि ओं नोङो दायो फ्रि दङ नामा?
ओ फ्रियैनो दङ।
अब्ला दायो जोङो आंबो दं ओरैनो
औ
बिदिब्ला नोंथाङा आंजों सुबभास चन्द्र बसुनि बागै जिउ जारिमिननि सोमोन्दै दसे सावरायनो हागोन नामा
ओं हागोन नोंथां
अह। बिदिब्ला जोङो जागायनोसै नामा
औ जागोन दे
उम
अब्ला आङो नोंथाङा सुभाास चन्द्रनि बागै गिबियावनो बेनि जोनोमफोरनि बागै खोनथानो हागोन नामा?
औ हागोन सुभास चन्द्र बसुआ इं जिदाइनजौ गुजिस्नि मायथायाइनि नैजिथाम जानुवारि खालारखालि जोनोम मोनदोंमोन।
औ ज सभास चन्द्र बसुआ बबे बबे जायगायाव जोनोम मोनदोंमोन?
उरिसानि काटेक मुंनि जायगायाव जोनोम मोनदोंमोन
औ आरोबाव नोंथाङा सुबभास चन्द्रनि बिमा बिफानि बागै खोन्थानो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां बिथांनि बिफानि मुङा जनकिनाथ बसु आरो बिमानि मुङा फ्रभाबति देबिमोन।
आं मिथिखामोन मोन नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय
उम बिथांनि बिफाया बिथांनि बिफाया उरिसानि सासे मुंदांखा उकिलमोन होनना नोंथाङा मिथिगौ नामा
ओमहो आं मिथियामोन आरो आं सुभास चन्द्र बसुनि मुंदांखा स्लगाननि बागै मिथियो। जायनो जाबाय आंनो थै हो आं नोंसोरनो आंनो थैह आं नोंसोरनो उदांस्रि होगोन
अ बेखौ आं मिथियामोन नोंथां नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोन नानै जोबोद गोजोननाय मोनदों
आरोबाव जुदि नोंथाङा सुभास चन्द्रनि बागै मिथिबावोबा आंनो खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। बिथाङा बिथाङा इन्टारनेसनेल इण्डियान आर्मिखौ गायसनदोंमोन जायखौ आजाद हिन्दु फौज होननानैबो मिथियो।
अ आं बेखौ मोनथियामोन नोंथां।
अ
आरोबाव बिथांखौ खायफा मानसिफोरा गोमादों होननानै बुङो नाथाय रिपर्टनि बायदिब्ला बिथांखौ थाबानाव जानाय बिख्रं जाब्रबथायावसो गोमादों होनना मिथियो।
अ बेखौ आं मिथियामोन नोंथां।
बिथाङाबो मोनसे समाव हारिमायारि कंग्रेसनि सोद्रोमामोन।
अ
नोंथाङा बेखौ मिथियो ना?
मिथियामोन नोंथां।
औ आरोबाव आंनो सुबभाष चन्द्रनि आबुं जिउ जारिमिननि बागै खोन्थानो हरनो हागोन नामा?
उम उदांस्रि सोमावसारनाय समाव बिथाङा ब्रिटिर- ब्रिटिशफोरजों दावहा नांनायाव महात्मा गान्धीनि अहिंसा खान्थिजों हाथियार लायालासिनो सोमावसारनाय एबा दावहा नांनायखौ मोजां मोना खैमोन आरो बिथांङा गाव मोनसे हाथियार लानानै सोमावसारग्रा हान्जा दादोंमोन। नोंथाङा बेखौ मिथियोमोन नामा? खोनादोंना नोंथां? हेल खोनायाखै नामा नोंथां? नोंथाङा खोनायाखै नामा? हेलौ नोंथाङा खोनायाखै नामा? हेलौ उम नोंथाङा खोनायाखै नामा? हेलौ नोंथां। मा जाखो बिथाङा ब्रिटिशफोरजों दावहा नांनाय समाव मुद महात्मा गान्धीनि अहिंसा खान्थिजों हाथियार लायालासिनो सोमावसारनायखौ मोजां मोनाखैमोन। बेनिखायनो बिथाङा गाव दैदेनलाय मोनसे हाथियार लाग्रा हानजा दिहुननानै उदांस्रि सोमावसारदोंमोन। बेखौ नोंथाङा मिथियो नामा? खोनादोंना नोंथां। बिथाङा इं जिगुजौ ब्रैजिबा मायथाइनि जिदाइन आगष्टआव जिउ गोमादोंमोन होनना नोंथाङा मिथियो नामा? बिदिब्ला नोंथां जोङो दिनैनि बे सुंद'यै सुबास चन्द्र बसुनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा? नोंथांजों सुबास चन्द्र बसुनि सोमोन्दै सावरायनानै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय नोंथां नोंथांनिसिम रोजा रो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। आरोबाव जों उनफोराव बिदिनो माखासे बाथ्राफोर मिथियैफोरखौ मिथिनो मोनगोन होननानै नोंथांजों रायलायनानै मिथिनो मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय।